हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनाखादों दा?
औ नोंथां खोनादों।
खोनाखादों नोंथाङा होमबा ना।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय ना?
ओ नोंथां सानजौफुरि ओंखाम आङो जाथ'नाय जायाखै।
औ नोंथां। बिदिब्ला सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंनिसिमबो।
औ नोंथाङा होमबा दा दान्दिसे सम आंनो होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
ओम बिदिब्ला नों बिथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर खोथाहरबाय।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला आंनि नोंखौ गोसोखांनानै ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे बे आयदानि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ बे सावरायनाय नागिरनायानो जाहैबाय ओ बर' सुबुंफोरनि न'खर एबा संसार जानाय। ना
औ।
बर' सुबुंनि न'खरनि संसार जानाय होनोब्ला थ' जों गासैबो मिथिखायो बर' सुबुंफोरा एबा जों गाव गाव गावनो मोनबोखानाय उन्दैनिफ्रायनो दासिमबो नुबोनाय। ओ बिनिनो फंनैसो खोथा नोंनि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों एबा बुंनो नाजादों ओ बर' सुबुं होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो बर' सुबुङा ओ मोनसे अनजावाथाव एबा बाख्नायजाथाव होननानै बुंनांगोन आरो ना। मानो होनोब्ला जोङो राव बो एना एनि गैयालासेनो गासैबो ओ नोंनि आंनि सानालासिनो एबा नोंनि आंनि बुङालासिनो गासैबो ओ गामिसे गामिसेयैनो आरो ना अनज्लाय लायनानै गासै निबो ओ थायो आरोना गासैबो थायो एबा नोंनियाव नोंनियाव गैयैखौ आंनो हरथ'गोन आंनियाव गैथ'यैखो नों लांथ'नो हागोन बेफोरबायदि मोनसे थायो आरो ना लाबथ'लाय लांथ'नाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ आलो गोजोनै दासिमबो संसार जानायखौ खौ नुबोगासिनो दङ आरोना एबा अनलायनानै थानायखौ नुबोगासिनो बेफोरबायदिनो अनलायना थानांगौ इयुनावबो ओ बिदिनो थाथों अनलायलायथों गासैबो ओ ओ जोंनि ओ बर' हारियाव एबा बर' समाजाव जोंनि आबौ आबै एबा आबौ आबैमोना माबायदि ओ न'खर खुंबोदोंमोन एबा जों दासिमबो नुुबोनायाव गोदान मुगायाव माबायदि न'खर खुंबोदों एबा नखरफोरखौ माबायदि सालायो सालायो एबा न'फोरखौ मारै लुबैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन ओ गोदोनि एबा आथिखालनि जोङो न'खर खुंनायखौ ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोबोरैनो ओ दुखु नांथाव आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि न'खरखौ खुंनो थाखाय जोङो बा ओ मोजाङै न'खर खुंनो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो नों नोंथां बिदिनो जेरैहाय जोंहा ओ न'खर दानायाव जोङो न'खरखौ मोजाङै सोलिलांनो एबा दैदेनलांनो थाखाय जोङो ओ गासैबो न'खरनि सुबुं बा गामियारि सुबुंफोरजों जोङो एना एनि गैयाजासे बा हेंथाफोर गैयाजासे जोङो समानै ओ जयैनो जोङो गोरोबलायनानै थानो नाजानांगौ। ओ जेब्ला ओ बेफोरबायदि गोरोबनाया गैया अब्ला जोंहा ओ गोबां औ गोबां जों जेंना सोमजिनानै फैयो आरो नोंथां जेरैहाय जोंहा बे फोरदि नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जेरै नोंनाव गैथ'यैखौ आं ला गोन आरो आंनाव गैयि आंनाव थानायखौ नोंथाङा लांगोन बेफोरबादि खामानिफोरखौ जोङो बेफोरबादिखौ जोङो ओ खालामनो मोनाबा जोंहा गोबां ओ जोंनि सुबुंफोरनि गेजे जेरावबा न'खरनि गेजेराव जोंहा ओ एसे हेंथा जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ रानलायना जानाय बा नोंनाव गैयैखौ आं लाबो नोंनाव गैयैखौ आं हरनाय बा आंनाव गैयैखौ नोंथाङा हरनाय बेफोरबादि जोङो रानलायनानै बा गोरोबलायनानै ओ जायोब्ला जोंहा ओ न'खर खुंनायाव जोंहा एसे ओ मोजां जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ गोदोनि औ नोंथां नंगौ ओ बिदिनो गोदोनि आबौ आबैमोननि ओ बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों ओ गोदोनि आबौ आबौमोनाबो बेफोरबादिनो ओ जिउ खुंनाय बा न'खर खुंनायखौ जोबोरै खस्थ'यैनो खुंबोनायखौ नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों आरो नोंथां। बिदिनो गोबां जेंना जानायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो गोदोनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै ओ आथिखालाव जोङो एसे सांग्रां जानानै जोङो बा गोरोबलायनानै गासैबो गामियारि एबा न'खरजों जोङो समानै गोरोबलायनानै बा रानलायनानै जायोब्ला थायोब्ला जोंहा जोबोर मोजां जायो आरो नोंथां।
बिदिनो गोबां दंबावो न'खर न'खरखौ जोङो मोजाङै बा संसारखौ जोङो मोजां जाङै जालांनोब्ला जोंहा बिसि फिसायनि गेजेराव आरो बा फिसाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाया थानांगौ आरो नोंथां।
नों नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथां हेल' ओ नोंथां नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना एसे हेलौ हेल' नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
हेलौ ओ नोंथां नेटनि प्रब्लेम जादों नामा एसे। हेलौ हेलौ हेल' नोंथां। हेलौ।